औ
हेल नोंथां?
खोनादोंना आंनि बाथ्राखौ?
औ खोनादों नोंथां?
औ नोंथां ओ-नोंथाङा एसे नोंथाङा फ्रि दंना?
औ दङ नोंथां?
औ- औ। ओ बिदिब्ला नोंथांजों आं मोनसे आयदायाव मान एसेबां खासे खोथा रायज्लायनो नागिरदों नोंथाङा रायज्लायनो हागोनना?
औ हागोन दे नोंथां।
नोंथाङाथ मिथिखागौ जानांगौ मा होनैखौ गोदो- गोदायनिफ्रायनो जोंनि ओनसोलफोराव खाथि खालाव माहोनो बेखौ आखाइजोंनो बायदिसिना औवानि- औवाजों बानायनाय बायदिसिना आइजें-आयला बाहायनाय नुनो मोनो आरो नोंथांनाव नं ओमफ्राय दा बेफोरबायदि आखाइजों बानायनाय आइजें -आयलाफोरनि बागै नोंथाङा एसे सुंदय आंनो फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन दे नोंथां। बिदिब्ला जोंनि आयदाया आखाइजों बानायनाय औवाजों जिहेथु जोङो ओ बायदिसिना बेसादफोर बानायो नङा होमबा औ आइजें- आइला बानायनाय। अब्ला नोंथां ओ-आङो जोंनि ओनसोलफ्रावबो आं नुबो दोंदि गोदोनिफ्रायनो औवाजों जोङो बायदिसिना ओ-आइजें आइला बानायनाय नुनो मोनो माने सेन खखा बायदिसिना खबाइ आरो गोबां दंबावो नङा होमबा नोंथां? अ बिदिनो जा सेन बानायो जोंङो जेलै जोङो सेन बानायनानै जोंड़ो गावनि खाथि -नि हाखरफोर बा दंग दंलाफोराव जोङो सानानै ना बायदिसिनाखौ जों जायो। नङा होमबा? जों दा सेन बानायनो थां औ जों दा सेन बानायनो थाखाय जिहेथु जों औवा- औवाखौथ जोङो दाननानै नै ओ जों खाथि जिरनांगोन नङा होमबा खाथि जिरनानै जोङो अ जों खाथि जिरनानै ना हाबनो हानाय गुदुं थागोन जेब्ला जों नानि फ्रा जेब्ला जों गुदुं बानायगोन सेनाव जों सेननिफ्राय ना ओं खारबोनो हायो गुदुं बानायो जों नङा होमबा जोङो सेननि गुदुंखौ जोङो मोनथाम दोनो जेरै सा ना बहननो थाखाय जों सायाव जिगाबदों होथेना दोनोना। बिदि मोनसे दोनो आरो जोङो ना मोननै हाबलांग्रा जेनेबा इखि साइदखिबो आरो उल्था -उल्टि साइद जेनेबा हाबनो हायो बिदि गुदुं मोननै दोङो आरो बेखि हब्बा नाया ओंखारफिननाय हाया बेखौ आं मोनथिगौ नोंथां। बिदिनो जोङो बायदिसिना जेरै जोङो जेखाइ जेखाइ बानायनानै जोङो दुब्लिनि बा दैफोर दंग' दंलाफोराव जोङो ना गुरनानै जोङो जाहैनो हायो। जोंनि आखाइनि बानायनाय बेसाद आइजें आइलाफोरा गोबां बेसेन न गोनां मानो होनोब्ला जोङो बेफोर बानायनानै जोङो हाथाय बा बाजार बिदियाव जोङो फानहैनोबो हायो फानहैनानै जोङो गावनि गाव रां मोनो। रांजोंथ' जोङो गोबां खामानि मावनो हायो रांनि थाखायनो बेफोरखौ जोङो ओ फाननाय जायो जिहेथु जों आइजें आइलाखौ बानायना किसु जोंनि गोदो गोदायनि आबै आबौमोना गोबाङैनो रोंगो आइजें आइला बायदिसिना औवाजों हेबनाय गोबां खामानि मावनो हायो औवाजों जों हेबनानै जोंओ जेरैहाय जोंओ बेफोर आइ जें आइला बानायनायनि अनगायैबोथ' जोङो नोंथां बा जोङो न'नि बेराफोरखौबो दुमनानै लानो हायो। नङा होनबा औवाजोंनो औ नंगौ नोंथां आरो जोङो बोराय आबौ बा जोङो आबै बिस सोरो गोबां रोंगौथि दोङो बेफोरनि आइजें आइला बानायनाय औवाजों। दानिया नाथाय बिदि गैला। दानिफ्रा नाथाय इयुननिफ्रा बारा बिदि रोंनायखौ नुनो मोनला। रोंगौथिखौ।
नाथाय गोदोनिफ्राथाय गोबां एक्सपार्टमोन गोबां रोंगौथि दङमोन बेजोंनो आइजें आइला। दिहुननानै बा जोङो खबाइ मोनसे फाननो थांगोन खबा इजोंनो जोङो दसथा सानसेयावथ' जोङो खबाइ गंनै गाहाम दिहुननो हायो नङा होमबा खाथि सिखानानै दोनोब्ला औ। गंनै गाहाम जों दिहुननानै जोङो जेनेबा सप्तासे हेब्बाय सप्तासेयाव जोङो गोबां ओ बा दसखान बा पन्द्र'खान ओरै गाहाम जों लानानै ओ हाथाय बाजारफोराव जोङो जयैनो फानहैयो बा खाथिनि गामिनि बा मानसि सुबुंफ्रानो बा न'खरनियाव थांनानै खबाइ नांगौ जेखाय नांगौ बेफोरनियावनो नो बायहैनाय जायो गोबां जोङो बिदिनो आइजें आइला दिहुन्ना फाननानै जोङो गोबां मुलाम्फा मोनो आरो जाय बेफोर आइजें आइलाखौ जाय बायो बा बायगिरि नों बिथांमोनाबो बि बिथांमोनाबो ओ बाहायनानै ना बायदिखौ हमनो हायो आरो। ना हमनानै जोङो नाफोरखौ फानहैनोबो हायो आरो गावनि जानोबो हायो। अब्ला नोंथाङा आंनि बिबुंथिया नैखिनि मोनोमोन ओमफ्राय नोंथाङाबो एसे आइजें आयला दिहुननायनि बागै सावरायजनो हागोन नोंथां।
हागोन औ नोंथां औ औ नोंथां औ ओ माने बेफोरबायाददि औवाजों बानायनाय आइज्लें आइज आइजें आइला होनोब्लाथ' नोंथां गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि आजै आबौमोनानो फोरोंबोखानाय आरो बेफोर बदि औवाजों बायदिसिना आइजें आयला बानायनायखौ।
औ
जों सरासनस्रायै नुनो मोनो आरो औवाजों औवानिफ्राय जों मा मा आइजें आयला बानायनो हायो जेरैहाय जोङो ओ सानद्रि बानायनो हायो। ओ मानिखौ जोङो दाला बानायनो हायो खबाइ सेन जेखाय बायदिसिना गोबां जोङो आइजें आइला। जोङो औवानिफ्राय बानायनो हायो। ओ मानि ओ सुबुंफोरा मा होनो इखो गावसि नि खामानिनि थाखाय खामानियाव फैनाय ओ जि नांगौ बेसाद बेखौ जोङो औवाजोंनिफ्रायनो बानायनानै लायो। जेरैहाय जोंनो ओ माइरं जावनो थाखाय जोंनो नांगौ जायो दालानि गोनांथि जायो। बेखौबो जोङो औवानिफ्रायनो बानाय नानै लानो हायो ओ बेनि अगायै जोङो मा नांगौ ओ दालाजोंल' जोंथ' जोङो माइखौ साफा खालामनो हाया। नङा होनबा नोंथां? बेनिखायनो जोंनो मा नांगौ ओ जोंनो माइ आरो माइरंखौ जोंनो आलादा खालामनो थाखाय जोंनो सानद्रि नांगौ नोंथां बेनिखायनो सान्द्रिखौबो खालामो औवानिफ्रायनो जोङो बानायनानै लानो हायो आरो नोंथां ओमफ्राय बिदिनो जोङो नोंथाङा बुंनाय बादिब्ला बिदिनो मा होनो इखो जोङो औवानिफ्रायनो जों मा बानायनो हायो ओ जोङो जेखाइ बानायनो हायो ओ जेखाइनिफ्राय जोङो बायदिसिना नानो हमनायाव जोंनिया गोबां हेफाजाब होयो आरो बिदिनो जोङो ना हमनानै दोननो थाखाय जोङो खबायखौ बानायो आरो रो खबायजोंबो जोङो औवा औवानिफ्रायनो बानायनो मोननो हायो हायो औवानिफ्रायनो खबायखौबो बिदिनो ना ना दोननो थाखाय जोङो खबायखौ बानायो आरो नोंथां जायखौ जोङो ओ से जेखाय आरो खबायजों बिसोरो नामजों जों गाबज्रिनाय जाया आरो मोननैखौबो जोङो जेखाइ गैयाबाथ' ओ जेखाइ गैयाबाथ' जों खबाइखौ लानानै जेबो लाब गैया नङा होमबा नोंथां आरो बेजोंनो आ खबाय गैयालासिनो जों जेखाइखौ लानानैनिथ' जबो लाबो गया नङा होनबा नोंथां ना गुरनो थांनायाव जों जेखाइखो नांगोन सबायखो नांगोन बिदि नो जोङो बेफोर बायदिसिना मुवाफोरखौ आरो जोङो औवानिफ्रायनो बानायनो हायो आरो नोंथां ओ बेफोरनि अनगायैबो जोङो गोबां आरो गुबुन बेले बेसादफोर बानायबावनो हायो औवानिफ्रायनो जेरैहाय जों जोङो मा मोनबावो जोङो औवानिफ्रायनो जोङो बायदिसिना सियारफोरबो बानायनायखौ जों नु मोनो मोनो औवानिफ्राय बानायनाय सियार औवा रायदों निफ्राय बानायनाय सियार नाफोरखौ जों बानायनायखौ नुनो मोनो आरो जाय जोंनि मा होनो इखौ जोंनि ओ खाथि खाला ओनसोलावनो जों औवाफोरखौथ' जों खाथि खाला ओनसोलावनो मोननाय जायो सान मोनफ्रोमबो न'खरावनो ओ ओ बेफोरबायदि आरो नोंथां जाय जोङो मा होनो इखौ जोङो जदि ओ मानेखि बेसेन होनानै बायदिसिना जोङो बिगियान दिहुुननाय जोनथोरखौथ' बेसेन गोसानि बेखौथ' जों बायनाया एसेबां हाया नङा होमबा जोंनि गामि गनि गामि गफानि मा होनो इखौ मानसिबो गोरिब न'खरफोरा बेनिखायनो बिसोर मा खालामनानै लायो औवानिफ्रायनो जोङो खम बेसेनावनो गावनि आखाइजोंनो जोङो बानायनानै लानो हायो आरो बेफोर मुवाखौ
औ औ नंगौ
ओमफ्राय बेफोरबायदि आरो खायसे न'खरफोराव जोंङो बांसिनैनो सेन खबाइखौ जोंथ' नुनो मोननाय जायो। नाथाय खायसे आजिखालि दानि मुगायाव आरो फ्राय सुबुङानो बेफोर बुस्थुखौ गावनि आखाइजों बानायनायखौ एसे रोंनाय मा होने जा गियान रोंनाय जा गियान बे गियाना एसे नोंथाङा दाबो खायसे खायला जों गामि ओनसोलाव मा होनो ओ खायसे गोरों नोङा आरो जाय दासिमबो जेखाय खबाइ ह नाय बायदिसिना औवाजों बानायनाय आइें आइला फोरखौ बानायनाया दाबो जोंनि ओनसोलफोराव खायफा खानाय नुनो मोनो आरो नाथाय थेवब्लाबो आगोलनि बाददि एसेबां गोरोंफोरखौ जोङो एसेबां गोबां नुनो मोनला आरो नों
नंगौ नंगौ
बेफोरबायाददिनो दा जोंबोनिबो खाथि खाला ओनसोलाव बेफोरबायदिनो नोंथां फोरमायनाय बादिनो जोंनि ओनोलावबो बेफोरबायदिनो जेखाय खबाय हेबनायखौ जों नुनो मोनो आरो ओ सिगाङो गोदो मा जायोमोन नो खायसे न'खरफोरा मा खालामो मोननो जा बे औवाजों बानायनाय आइजें आयला बेजोंनो न'खर सालायनो हायोमोन आरो बिथांमोना मा खालामोमोननो न'आवनो औवानिफ्राय बायदिसिना जेखाइ खबाय सेेन ओ दुख्लि बायदिसिना बानायनानै मा होनोमोन हा थाय बाजाराव फाननानै गावसोरनि जा न'खरनि आंखाल सुफुंनो नाजायोमोन आरो बिथांमोना
औ नंगौ।
गोदो गोदाय आरो मा जायोमोननो जोंनि जा फोथाराव आबाद माइ माइ आबाद मावनाय माइ आबाद बायदिसिना फसल दोनथुमनो थाखायबो जों मा खालामोमोननो औवाजोंनो मा होनो बेखौ जायखौ दुलि होननानै बुंनाय जायो माइ दोनथुमनो थाखाय दुलिफोरखौबो बानायनाय जायोमोन आरो औवाजोंनो बे‌फोरबादि गोबां ओ मोनसे मोननैल' नङा गोबां आं बिबांनि जायखौ जोङो सानख'नानै फोजोबनो हायै बायदियै आरो जोङो औवाखौ मा हो आइजें आइलाल' नङा बायदिसिना मुवा बेसाद दोननायल' नङा बेखौ जों मा होनो ओ दाम दाम दामग्रा दामजु आगजु बानायनायफोरावबो जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां जेरैहाय जोङो सिफुं बानायनायखौ नुनो मोनो औवानिफ्रायनो बेफोरबायदि आरो जोङो बे
ओ आरोथ' नोंथां अ खरखाबोथ' बानायो नङा होमबा नोंथां
नंगौ जायखौ जोङो दाम ओ दामनाय दामनाय देनायाव जों बाहायनाय जायो आरो नुनो मोनो ओ बेफोरबायाददि औवा खौ जोङो मा होनोखो आइजें आइला दोनथुमनाय माबानाय बायदिसिना बायदिसिनाफोरल' नङा बेखौ जोङो मा होनो बेखौ जोंनि हारिमु दामनाय देनायावबो जोङो बेखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो औवानिफ्राय बानायनाय आइजें आयलाफोरखौ
औ नंगौ नोंथां
बेफोरबायदिनो जोङो औवानिफ्राय ओ गोबां आइजें आइला खौ जोङो बानायखौ जोङो जोंनि ओनसोलफोराव ओ सरासनस्रायै बा नु नुनो मोननाय जायो आरो बेफोरबायाददि नङा जे ओ जोंनि ओनसोलावल' नङा बेफोरबायदि ओनसोल बेफोरबायदि मा होनो बेखो आइजें आयलाजों बानायनाया जोंनि ओ ओनसोलावल' नङा गोबां ओनसोलावनो जों बेफोरबायदि बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां अ जों गुबै बुंनो थाङोब्ला जोंनि औवाजों बानायनाय आयजें होननानै बुङोब्ला गुबै बुंनो थाङोब्ला जोंनिया मा ओ जेखाय खबाय सेन जों बेफोरखौ बेखौसो जोंनि गोसोआव थाबैनो फैग्रोयो हमना ला औवाजों बानायनाय आयजें होनोब्ला नाथाय बेनि अनगायैबो गोबां जायखौ जोङो गोसोआव एसेबां थाबैनो जोङो सानस' हाया आरो बेखौ बानायनायखौ बेफोरबायदि गोबां फिसा फिला फिसा फिला गोबां दं नोंथां ओ मा होनो इखौ आरो नोंथां औ औ नंगौ नंगौ
खखा आरो साहा बागानफोरावथ' साहा लानो सा बिलाइ खानो थाखाय ओ उन खिथ' जों जि लाया साहा बागानखौ लानो थाखाय बेखौबोथ' जोङो औवाजोंनो बाहाय औ बिदिनो नोंथांनि बुंनाय बादिब्ला नोंथाङा गासिबो गनायजाथावना सैथो बाथ्राखौनो बुंदों गासैबो आं नोंथांनि बाथ थ्राखौ साफथ खालामो ओ अब्ला नोंथां जोंनि जेब्ला सम जाबाय अब अब्ला जों जिखिनि आइजें आइला बानायनाय औवाजों बानायनाय आयदा सावरायदोंमोन बेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन नों
औ नो दे बिलिबा नोंथां नोंथांजों रायलायनानै साबायखर बावबाय गोजोन्थों नोंथां गोजोन्थों औ